हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादोंना नोंथां औ औ औ बिदिब्ला जों दिनै बर' फोरनि जानाय एम्फौ एनलाफोरखौ जोङो रायज्लायनोसै ना नोंथां
औ औ राय्लायजायो नोंथां औ
इन्दि एम्फौ आरो खुसेंग्रानो मा बुर बुलिया अखा दै बेफोरनि सायाव रायलायनोसैना नोंथां ओ बिदिब्ला दे नोंथाङानो जागायग्रोदो
औ जोङो ओ बर'फोरनि जानाय आदारफोरनि मादाव जोंहा आ बे एम्फौ एनलायाबो मोनसे गाहाय जाग्रा ओ मुवा ओ थिग बेनि बि एम्फौफोरनि बा एम्फौ एनलाफोरनि मादावनो जोंहा ओ भुरबिलिया दङ लोगोसे गुसिंग्रा दङ ओ आरो ओ नोंथाङा मा होनदोंमोनलाय बेखौ आं एसे बावबाय अ अखा अखा हादै अ ओ बेफोर आरो गोबां ओ रोखोमनि दं बावो माने जोङो नामखो आं एसे बावगारबाय दायो आं बे मोननै ओ बरबिलाया आरो गुसिंग्रानि बागैनि एसे औ फोरमायनोसै आरो
नंगौ नंगौ नोंथां।
गुसिंग्राया जोंना ओम बांसिन ओ गोलोम बोथोराव जोङो बेखौ नुनो मोनो जेरै दैज्लां बोथोराव जोङो ओ जोबोद दैज्लां बोथोर समाव जोङो बेखौ ओ अखा हानानै दै देरोब्ला एबा दैबाना जायोब्ला बियो गावनो ओंखा नानै बियो ओ ओ सायाव ओंखारनानै थायो। ओमफ्राय ओ माबा मोनसे बिफांफोराव बियो बानानै थायो थिग बे समाव जोङो बेखौ हमना लाबोनानै हमना लाबोयो। फ्राय आरो बेनि अनगायैबो जोङो‌ ओ बैसो मोनसे समाव बियो गुदुङाव थायो। दा बे बे गुदुंआव थानायाव जोङो हाखौ जावनानै बा बे गुदुङाव दै लुनानै जोङो बेखौ दिहुननानै जों लानानै फैयो। लाबोनानै जोङो बिनि ओ गां-गां बिनि खि-खि बिब' उम उमफ्राय आथिं फोरखौ जोङो गारनानै साफा खालामनानै जोङो बेखौ ओ फ्राय एवनानै ओ जानो मोजां मोनो माने गोरान फ्राय एवनानै जायो बांसिन ओमफ्राय बबेबा समाव जोङो ओ बाथोनबो देनानै जायो थिं बेबायदिनो जोङो बैफोर एम्फौखौ माने जानानै मोजां मोनो आरो बेनि उनाव आरो ओ फुरबिया बेखौबो जोङो ओ खौ जोंओ बिफांफोराव बानानै थानाय समाव ओ मोनो ओम बेयो गो गोलोम बोथोराव बा दैज्लां बोथोराव ओ फाख्रि बिफां बायदिसिना माने आरो बिफां ओ गोबां बिफां दंबावो बिसोरो माने जाय बिफांनि बिलाइखौ जानानै मोजां मोनो आ बैफोर बिफाङाव बिसोरो बायो मोनामो मोनानि समाव बिसोरो बै बिफाङाव बायो। अब्ला जोङो बै मोनानि समाव थांनानै जोङो ओ बै बिफांखौ फिस्रिनानै होमबा सोमावनानै। जोंओ‌। ओ। हायाव सिरिब्ला जोङो बै बुर बिलिइयाफोरखौ हमो। बेबायदिनो बे बबेबा समाव बियो जोङो ओ साखि सुनानै दोनोब्ला मा ओ कारेनस सुनानै दोनोब्ला फोजोंनानै दोनोब्ला बेयावबो दोनानै। फैयोबा फैयो बे समावबो जोङो बेखौ हमो। बिदिनो हमनानै जोङो बिनि गां आइथिं ओ बायदि ओ बिबौ बा खिफोरखौ गारनानै। जोङो ओ साफा खालामनानै। ओ मोजाङै एवो एबा जाय बा फ्राय एवनानै। जोङो बेखौ ओ जायो। एबा जोङो बेखौबो जों बाथोनबो जायो। बेबायदि। ओ बेैफोर एम्फौफोरखौ जोङो बेबायदि माने आदबजोंनो हमनानै। आरो। लोगोसे जोङो बेबायदि बायदिसिना रोखोमै। जोङो एवनानै बा सावनानै जोङो बेफोरखौ जायो आरो औ नोंथाङाबो ओ जानांगौ बेफोरबायदि ओ मुवाखौ जाबोगासिनो बा ओ।
नंगौ-नंगौ नोंथां नंगौ औ-औ नंगौ ओ जों एम्फौ-एन्ला होनोबा जोंहा फासाव इन्दि एम्फौ होननाय खया फैग्रोयो आरो नङा होमबा नोंथां। इन्दि एम्फौ बे खौ जों न'आव फिसिनानै जायो आरो जेनेबा बेखौ न'आव। होजायो ओ बे बेखौहाय जोङो फाब ओ फिसियो जेरैहाय इन्दि बिलाइजों फिसियो ओंखायनो बांसिन इन्दि एम्फौ होननानै जों बांसिन मोनथिनाय जायो आरो। आमफाय सोरबा-सोरबा बे फि फिथोबथोबनायनि थाखाय एम्फौ लाथा होनना बुङो आरो।
औ।
दा जोङो जे बेखौहाय। ओ एम्फौखौ जों ओरैबायदि लायो जेरै- ओ जोङो फासावहाय बे मानै सिखिरि मानसिफोरनिफ्राय फिथोब बायनानै लाबोग्रोयो। फिथोबफोर बायनानै लाना फैनानै बे फिथोबनिफ्राय माबाया गयो एम्फौआ। बिमा जानानै बिरनो हानायस सिखिरि जानानै गयो। बेनि उनावहाय बियो। बिदै दोयो। बिदै दैनाय। नि उनावहाय ओ बै बिदै बिमाफोरा बे समाव खाला सिगोन बावहाय थांङो थांसिगोन आरो। बिदै दैखांनायनि उनावहाय। गावसोर थैहैयोना मायो थैहैसिगोन दाना बै बिदैखौ। बेखौहाय। उम। लासैनो बे बिदैआ जेब्ला एम्फौ जागोन जेनेबा बै समावहाय जोङो इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौहाय होग्रोनाय जायो आरो जाहाथे बै एम्फौ फिसा फिसाया जानो हायो सबसे गोरलै गोरलै बिजौ खानाय जायो आरो एम्फौआ इसिबां गोरलै माने बिदैनिफ्राय ओंखार गोदान नालाय जोंबो माने मानसि मसियाबो बै इन्दि बिलाइ गोरलै सबसे गोरलैसिनखौ होनाय जायो आरो माने बिसोर अरनानै जानो हानाय थाखाय नोंथां बिदिनो लासैनो बेबो देरबाय थागोन इन्दि बिलाइखौ जों गिदिरनिफ्राय गिदिर गोरानिफ्राय गोरा होलांबाय थागोन बेबायदि आरो औ बिनि उनावहाय जोङो ओ माबा दख'नाखौहाय होरलांबायदि खायोहोरलां होरलांखो मिथिगौ ना नोंथाङा?
औ औ औ नंगौ
हायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिनि गोजौआव औवा खायो बिनि उनावहाय जोङो इन्दि बिलाइखौ खानानै ओरै ओरै थबस्र' गेजेराव होस'यो आरो ओमफ्राय एम्फौखौ बे बिलाइआव बेहाय होनानै दोनसिगो जाहाथे बेखौ जानो हायो आरो एम्फौआ ओमफ्राय गोलैबायोबा दख'नाव नांथाना थाहैगोन आरो
औ औ नंगौ नंगौ
औ औ बेबायदि ओरैनो ओमफ्राय जेब्ला एम्फौआ मोनसे मोनसे टाइम फैगोन फैनानै मोनसे ओ गोमो खाालारनि जाबोगोन आरो एम्फौआ गोमो खाालार जानाय लोगो लोगोनो जों जेब्ला दाङो एम्फौआ ख्र' ख्र' ख्र' ख्र' ख्र' ख्र' ख्र' होनसिगोन आरो माने आखाइजों ओरै बुनानै नायबा बि मोदोमावहाय ख्र' ख्र' बुंबाथाय बे जाबाय बे माल जाबाय आरो बे जाजानाय जाबाय आरो बा बिहा फिथै ओ फिथोब थोबनायनि टाइमा जाबाय बेबायदि जायो आरो नोंथां औ औ बिनि उनाव बे फिथोबोब थै थोबनोहाय बेखौहाय ओ गोजौआवहाय बेसिबां बेथ' आदारबो जाखाला नालाय आदार जाला नालाय बेनो आलदा बिफाङाव ओरै फानानै बेखौ गारसननानै दोनसिगोन आरो बे जिथु आदार जाया बे बिफांफोरावहाय जेनेबा सोरबा सुनाल' बिलाइफोरखौ लाबोनानै दोनफैयो बेफोरथ' जाया नालाय बेवहाय फिथोब थोबसिगोन आरो इआव थेनानै जेब्ला बेखौहाय फिथोब थेखांनायनि उनावहाय बे एम्फौखौ बे फिथोबखौ बिसि बिसि बरननानै बे फिथोबखौ जानाय माबाखौ जानाय जासिगोन आरो एम्फौ लाथा होनबाय जेखौ औ एम्फौखौ जानाय जासै एम्फौ लाथा
नंगौ
बेबायदिनो बेखौ जानाय जायो आरो एवनानै जायो सोरबा सोरबाया माबानानै ओ अनलाजों जायो। मेरला रोखोमै जायो आरो बेफोर एम्फौ लाथाखौ नोंथां औ एम्फौ जानाय होनबा जोंहा बे एम्फौआ फैगयो सबसे सिगां। बेनि उनावहाय जों समाय समाय नुनो मोनो बोथोरा गरम जायोबा उरि उरिखौ मिथिगोना उरि उरि एम्फौखो
औ औ नंगौ मिथिगौ नंगौ बे ओ लाइटफोर अरफोरफोर जोंना देनेबा गोबां बिरनानै फैयो ना। औ
फैयो। ओम फ्राय जोङो बेखौहाय जेनेबा बे हाकफ्राव ओंखारलाबायो। बेफोरबायदियाव ओंखारो आरो बेयाव अबेबा लामा जिङाव ओंखारलाबायो। बेबायदि आरो जों बेखौ ओरैबायदि खालामो नोंथां बेखौ माने जों बिरग होखाया माने जों दा इरेक जि जायगायाव बे ओंखारदों। मोनथिनाय लोगो लोगो बा नु नुहरनाय लोगो लोगो जों मुस्रि लाना थाङो नों थां। मुसुलि लानानै मुस सिबो होथेगोन बेवहाय बिसोर जा बिरखोबाय थागोन बिरखोबाय थागोन जेब्ला बिगाखांजोबो सिंनिफ्राय ओंखारनाया बन्द' जायो। अब्ला जों बेखौ लानानै फैसिगोन आरो
नंगौ
जोङो गोथाङैबो जालाबायो हमनाय समावबो गोथाङैबो जायो जों गांजों जाफाला जोबो जों ख्रुं ख्रुं गोथावनो उन्दैनिफ्राय जाबाय नालाय। जे अयभास जाबाय आरो दे मोनथिया ओमफ्रायाना बेखौ लानानै फैनानै ओ एवसिगोन ना थानाय गुदुंआव होसिगोन थाव सावबो थ' होखानाङा नालाय।
औ नंगौ
एसे एनै रै एरलाबायबानो बिनि गांङा आलदा मोदोमा आलदा जासिगोन आरो ओमफय इसे जेब्ला बे जायो गुदुं जायो गुदुं जाखांनायनि उनावहाय जेब्ला बे गाङा आलदा एम्फौ आलदा जायो बेनि उनावहाय जावस्रोसिगोन बाना बै गां गांआ बिरलांसि सिगोन आरो जावस्रोबाथाय जावस्रोबाथाय बिरलांसिगोन ओमफ्राय जों बै खालि बै एम्फौखौ मोनसिगोन आरो खर'आव उदै थालांनायफोरखौ जों मोनसिगोन आरो दाना बेखौ जानाय लोगो लोगो मिलौदोजोबसिगोन ना नोंथां माने ओरै बाइदि मिलौजोब माने बेफोरसो आरो बिनि थाखायनो जों बर' माने जों मा माखौ जायो एम्फौ एनला होनबाथाय बेफोर आरो नोंथां माने जानानै गोजोन माने ओरैबायदि जागोन ना माने बुंनो हाला आरो बे समावहाय ओ बै बेखौ बै बुस्थुखौहाय जों मा रुजु जायो नोंथां गोथावनि मिलौनायाव आरोखि गुमा गोथावावबो मिलौवो आरो बिराद मिलौवो ओमफ्राय बे उ याबो बिदिनो बिराद मिलौवो आरो नोंथां बिराद गोथाव माने जानाय लोगो लोगो
औ दा आंबो खोनसे बेखौ माने आं गोबां बार जायाखैबा मोनजाफेराखै माने आं खनसे मोन जादों आरो आंबो नों थां बेखौ बाथोन बाथोन देनानै जा दोंमोन जोबोद गोथाव मोनदों जानानै औ
नोंथांमोननिथिं ओरैनो मा मा एमफौ जाबावो ओरैनो जेनेबा
औ एमफौ होनोबाथ' जोंना ओ नोंथां बिनो ओ गुबै बे जोङो नोगुसिंग्रा ओ बुरबिलिया ओ लोगो जायो आरो जोङो जोङो बैफोर औ गुमाफोर औ बिनि उनाव जोङो ओ बुंनो थाङोबा दैनिफ्राय मोननाय सिंखावरि बेफोरबायदिखौनो ओ जायो आरोना नोंथां गोबां दंबावो आं नाथाय मुंफोरखौबो गोसो याव गैला
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ बेनो नों बुंनाय बायदि जोंबो बेखौनो जायो ओ बेफोरनो ओ जेरै गुसेंग्रा गुसेंग्राखौ जोङो दैयावहाय लायो दैबाना समावहायबाथाय खस्थ' इमान खालामनाङा ओरैनो मोननाय जायो आरो नोंथां जेरै बे बाना जायो बा औवा बिफां गोजौ थायो नङा होमबा दैनि गोजौ दै बानानि एसे गोजौआवहाय बेफोरबायदियाव जों हमनानै लानानै फैनाय जायो आरो जाहाथे गोरलैयावनो मोनो आरो औ गोरलैयावनो मोनो नाय जायो आदसा नोंथां ओ जोंहा समाबो जाबाय दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जायो नोंथां दे